हेलोउ
गोजोन फुलि फुंबिलि नोंथांनिसिमबो। अ नंगौ नामा नोंथां मा खोथानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा जेनेबा?
आंथ' नोंथांजों ओरैनो जेन'बा जों जिउआव साख्रि मावनायनि अनगायै माखासे आबाद मावनाय बा जा मा मा आबाद मावथावथाव बेफोरनि बागै सावरायनो सानोमोन आरो नोंथां।
ए ए औ जाय सावराय जायो नोंथां जोंनि जों सावरायनो हागोन बेखौ जेनेबा आं मिथिगौ नोंथाङाबो फोरमायलांनो हागोन जेनेबा नोङो मा मोनथियो एबा मा मा??
साख्रि मावनायजों आरो साख्रि मावैजों मा ओरै फारागथि दङ बेनि सायावबो बुंलांनो हागोन नोंथाङाबो ना औ।
नै फनैस बुंग्रोदों नोंथां जेनेबा मा नों आ मा आबादनि सायाव बुंनो
अ जायखिजाया मोनसे आबादनि सायाव बुंनांगोन ना नोंथां? अ आबादाथ' जेनेबा
जोङो
मेसें बोथोरनि आबादखौनो मावनो मावनायखौ जों बुंनो हायो आं बुंनो सानदों जेनेबा जोङो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनो हायो ओरैनो जों मैगं थाइगथ' मैगं थाइगं थांबाय बेबो मोनसे आबाद खिन्थु आङो बुंनो नागिरनाया बै जे आबाद बेयो जाहैबाय जोङो जोङो मेचिनाव होनानै नङाबा माबा मोनसे खालामनानै जोङो मोननाय बेफोरबायदिखौ जेरै बेसर हमनो हागोन गुजि हमनो हागोन सिबिं हमनो हागोन। ओमफ्राय बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां। बिनि बारै आं फोरमायनो नागिरदों मेसेङाव मावनाय जोङो सिगां मा खालामग्रोनांगोन मोनसे आबाद मावनो थाखाय बेसरनि नङाबा बुजिनि ए सिबिंनि आरो बेजोंनो दङ देमसिफोरनि बे मेसेङावथ' बेफोर आबादखौ मावनाय जायोना गोबाङानो नोंथां। जायनि जायनि थाखाय जोङो बे खालि मेसें बोथोरावल' मावजायो। बे अखा लोगो मोनबा बै जाया जेरै दालिफोरबो दङ जों मुसुर दालि बेफोरखौबो जों माबा बानायो अहर माबा दालि जेनेबा मुग मुग दालि बेफोरखौ जोङो न'आवनो मावनो हायो मेसेङावनो। जे जोङो बेखौ मावबोनो थाखाय गिबियाव मा खालामनानै लाग्रोनांगोन जोङो हालेवग्रोना लानांगोन नोङो ट्रेक्टरजोंबो हालेवनो हायो। माबा मोसौजोंबो हालेवनो हायो दानि जुगावथ' नायनानै नायनो थाङोब्ला बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवना यखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला दा गोदान मुगा गोनोखोआरि मुगा जाय जोङो दसे समनि गेजेरावनो हालेवनानै जोङो खम समनि गेजेराव जोङो गोबां जायगा आवग्रिनाय एबा हालेवनो हायो जायनि जोहै जोङो ट्रेक्टर होआनो मोजां। नोङो बुरजा आबाद मावनोबा नोङो बुरजा हा नांगोन आरो गोबाव सम नांगोन नोङो मा माबाजों हालौवबा नांगोलफोरजों मोसौफोरजों हालौवबा बेनिखायनो ट्रेक्टर होनायानो गाहाम जागोन। खनसेनो दस बिगा मावबानो दस बिग खनसेनो ट्रेक्टर होबाय बेनि उनाव जोङो एसे हाखुफोरखौ रानहोग्रोबाय। हाग्राफोरखौ थैहोग्रोबाय बिनि उनाव हालेवफिनबाय खननै खनथामसो बिदिनो ट्रेक्टरजों हालेवबाय। हालेवनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ लासाव बै हाखर हाथर गिदिर गिदिर था मोना बै हाथर गिब्रु होनो थाखाय जोङो मै होनांगोन आरोना बे मैखौ जोङो मोसौजोंसो होनांगोन ट्रेक्टरजों होबा जानाय नङा। ट्रेक्टरजों होबा जानाया जागोन होनबाबो जोङो मोसौजों होबा साबसिन जागोन आरो ना नोंथां जे हाया रानोबा ओ एसे गोरान जायोबा हाथरफ्रा रानोबा मा खा खालामनांगोन मोसौ मोसौजों मै होनो नांगोन आरो बिदिनो जोङो सबाइनि आबाद मावोबा जोङो सबाइखौ सिगां बायनानै लाग्रोनांगोन साथायाव थांनानै ओ मोनसे मोजां जोलैखौ बासिनानै नोङो लाबोनांगोन बिनि उनाव जोङो जेरै दङ आङो बुंनो थांगोन सिबिं थाबाय सबाय थाबाय गुजि थाबाय देमसि थाबाय बेसर थाबाय बेफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो मावनो हायो आरोना बे मेसें बोथोरनि आबादाव जोङो फोबाय फोनायनि उनाव मा खालामबावनांगौ बेयाव खनसे मै होबावनांगोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव माखासे जोंनि मिथिंगायारि मिथिंगानिफ्राय ओ मिथिंगायावनो थाखानाय जोंनि दाउसिन
फोर जाय बै बेगरखौ मानि मोनजाया जाय जोङो फोनाय बेसर नङाबा बिदिनो दालिफोर बेफोरखौ बिसोरो जायोना बिनि थाखायनो जोङो खनसे मै होबावनांगोन आरो बेयो जाहाथे हा सिङाव थाङो एबा हाजों गोरोबनानै थायो बिदिनो जोङो नेनांगोन मास मास मोनसेसो जानाय नांगोन बिदिनो ओ जिबा दिन जिद' जिदाइन बिदि दिनजों जोङो गाजा मोननायखौ जों
मा खालामनांगोन बिदिनो मास मोनसे नेनायखानायनि उनाव
देरबोनाय बिफांनि फुलि एबा बिलाइ गांनै गांथाम ओंखारनाय समावनो खनसे एम्फौ जायैनि मुलि सारनांगोन जाय जोंनि जोंनि जोंनि बे आबाद मावनायनि
जे बिबां बेखौ मोननो थाखायबा
आबादा नस्थ' जायैनि थाखाय एम्फौ मुलि सारनाया गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जोङो नांगौखिनि बेसेन एबा नांगौखिनि मुवा मोननांगौ बेखौ मोननो मोननो हागोन बेनिखायनो जोङो मुलि स सारनाया गोनांथार आरो बिनि उनाव जोङो ओरैनोथ' जोङो गोबाव लायो गोबाव मास मोनसेनि बारा मोननै मोननै लायो आरोना मोननै मोनथाम मोनथाम मास लायो जाय जोङो मोनफुंनो थाखाय
बिबार बारगोन बिबारनि उनाव फिथाइ थायगोन फिथाइ थायनायनि उनाव माखा जागोन बियो रानलांगोन जाय राननाय सम एबा राफुनाय सम बै समावसो जोङो खा देमसिफोर बिदिनो सिबिं थाबाय सबाय थाबाय आरो मा दंबावो बेसर थाबाय बैफोरखौ जोङो बेयाव हानांगोन आरोना ओमफाय जोङो बेखौ जोङो हाथायाव महन हिसाबै जों फाननो हायो बेयाव गोबां बेसेननि जों मोननो हायो महनाव एखमबा तिनि हाजार एखमबा
आरो बिदिनो टुवन्टि सेभेन हानद्रेद बेफोरबायदि मोनो आरोना नोंथां नोंथाङा बेबायदिनो फाननो हागोन जेनेबा नोङो दैया मेसेंनि आबादखौ ओमफाय आंनि बेयावनो जाबाय नोंथां आरो नोंथाङा माबाफोर आबादनि सायाव बुंनो सानदों नामा जेनेबा नों मा मिथिगौ? बेनि सायाव बुंदो नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जे जा मोजाङैनो बुंलांबाय जेन'बा गोजां बोथोर बोथोराव मा -मा आबाद मावो बेयो नोंगौ सैथो जेन'बा ओ जोङो आबाद मावनांबाबो जोङो आथिखालाव ओ मोजां जिउआ जोंनि संसारखौ दैदेनलांनो हायो बे नोंगौ। दा बेबायदिनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बेनि मोननैनि आबाद मावनाय माबायाथ' गोरोबलाया ओ गोजां बोथोराव बिदिनो जों गोरान आबादखौ मावो आरो गोलोम बोथोराव जोंनो दैनि आंखाल जानाय माखासे आबादखौ मावो जाय आबादा दै नङाबानो जाया आरो। जोंनाव गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोंनाव ओ मैखोम दैज्लां बोथोराव मावोग्रा माखासे आबादफोर दङ। माखासे मैगं -थाइगं बा माखासे आबादफोर मैगं आबादफोर होनोब्ला जोंहा माइ दं, जुखाम दं फाथो दं ओ बिदिनो ओ तरमुस दं आरो जोगोनार दं बिदिनो मेरला रोखोम दङ‌। बेफोर मोनसे गासिबो सनाय आबाद जोब। मानो होनना बुङोब्ला दैज्लां बोथोरनि आबादाबो गोजां बोथोरनिख्रुइ खम नङा। खस्थ'आ बांसिन थायो ओ गोलोम बो बोथोरनि आबादफोराव मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि माखासे दैफोर जगायनानै होनांगौ आरो जोङो नांगौ रोखोमनि सान्दुं दै बेफोरबायदि मोनाब्ला दैज्लां बोथोरनि ओ आबाद मावनायाव जोबोद खस्थ' जायो आरो दा बेबायदिनो गिबियावनो ओ जोंहा सनानि आबाद होनोबब्लाथ' माइआनो। बुजिखायो जोंहा ओ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि हादराव बा बिदिनो जेन'बा जों माइ गायनो जोंनो गोलोम बोथोर नांगौ। गोलोम बोथोराव जों मा दाननिफ्राय मा दानसिन गायो होमबा गोजां बोथोरनि गोलोम बोथोरनि मार्च दाननिफ्राय जोङो मार्च दाननिफ्राय जागायनानै जोङो जुन, जुलाइ, आगष्ट आजिखालि आगष्टसिम थांसै माखासे अखा बांखानि जाहोनाव मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव आथिखालनि बारहुंखाया ओ बारहावाया ओरैबायदि सोलायबाय जे नांगौ समाव नांगौ रोखोमनि सान्दुं मोनला नांगौ सम नांगौ रोखोमनि अखा मोनला जायनि जाहोनाव जोंनि ओ मा होनो? बे अखानो हानाय बिनि ओ माबाया थासारिया सोलायबाय आरो। दा दंबावो जोंहा बिदिनो माइखौ मारि गायो होमब्ला जोङो माइ गायनायनि माखासे थिखानाय माखासे ओ दङ जेनेबा जों गिबियावनो बै बोसोराव गायनानै दोननाय माइखौ जोङो जोलैनि थाखाय ओ बेखौ जों बासिनानै दोनखायो बा जों बे बासिनानै दोननायखौ मा खालामो जोङो जेब्ला ओ खोथिया फोनायनि फ्रायनो जोङो बेखौ मा खालामो खोथिया फोनायनि से दानसो सिगांनो मा खालामो दोङो से दानथ' नङा जेन'बा जि दानसो जि सानसो सिगाङाव मा खालामो जोङो बै बास दोनखानाय माइखौ जोङो बस्थायाव खाथुमनानै न'नि फख्रि एबा बबेबा मोनसे ओ दैब'आव जोङो बेखौ सोबनानै दोनो आरो। सोमोननानै दोनबा मा जायो बेयाव जेनेबा सानथामह सानबासोनि उनाव बेनिफ्राय गाजा ओंखारगोन। बे गाजा ओंखारबा मा जायो जोङो खोथिया रज'नायाव मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला ओ जेनबा जों फोयोब्ला माने गाजा बेरखानायखौ फैयोब्ला खोथिया जनायाव बै माइ खोथिया रज'नायाव बियो मोजांसिन जायो। बेनि उनाव जोङो खोथाया-खोथियायाव नांगौ रोखोम रोखोमनि दैफोरखौ सोगोन। नांगौ रोखोमनि दैखौ हगारगोन लाखिगोन बिदिनो हगारै लाखियै जेब्ला खोथिया से -से दानबो नाङा जेन'बा ओ नैजि सा सान जायो अब्ला बे खोथिया फ्रायानो फुजानाय जायो। फ्रायानो फुजानाय जायो ओमफ्राय जों जेला जोंना ओरै आबादनि ओ हाया हालौवनाया जाजोबगोन अब्ला हाया मोनजोबगोन अब्ला जों बै खोथियाखौ फु आरामनो बेयाव जों गायनो हायो आरो
दंबावो जोंहा उम फाथो आबाद फाथो आबादाथ' मोनसे ओरैबायदि सनानि आबाद जोङो जायखौ गोरलैनिफ्रायनो जोबजासिम रांजों रुजुनो हायो मानो होना होनोब्ला जोंनो फाथो आबाद मावनो जोंहा बारा रां खावरिनो गोनां थि जाया जोंनो खालिबो नांगौ मोनसे मोजां हा उम जों दा मा खालामनो हायो जेनेबा जोङो गिबियाव ओ जोङो ओ हाखौ हालौवदो हाग्रा फोरखौ फोथैनो थाखाय थेक्टरजों हालेवनाय साबसिन जायो मान होनना बुङोबा आथिखालाव थेक्टर जों ओ रथार मोनसे ट्रेक्टरनि हालौवग्रा दङ बेजों हालौवबा जोंहा हाग्राया थैलांजोबखायो आरो दा जों गिबियावनो हालौदो हालौवनानै लादो ओ जेब्ला ओह उम हाया मोजाङै मोनगोन हाया मोजाङै मोनगोन अब्ला जों बेयाव बारा मोनहोलायनाङाबो हाग्राखौ थैहनो हाबानो जायो बेनि उनाव जोङो बेगरखौ सारनानै होगोन बेगरखौ सारना होनायनि उनाव ओ बिदिनो जोङो उम मा खालामनांगौ मोसौ मैसोनिफ्राय जोङो बैखौ बासायनो थाखाय जोङो बेयाव बेरा दुंनांगौ आरो मोसौ मैसोनिफ्राय मानो थाखाय माखौ बासायनांगौ होनब्ला जोङो फाथोखौ मोसौ मैसोआ बारा जाया बे फाथोआव रजनाय माखासे उम हाग्रा गांसो दङ बेयाव मोजां मोजां गांसो रजयो बेखौ मा खालामो जोंनि बोरमा मोसौफ्रा बेखौ जानो थाखाय हाबो आरो बेयाव दा बिदि जानायावनो जोङो बिसोर गाग्लियो बिदिनो एखमबा साब साब साबफाबो बायो हाबफा बोफायो बिदिनो थैनानै हमो आरो बुजायनाय बायदि जायो आरो दा बेनिफ्राय बासायनो थाखायनो ओ मुसारि खोंना होनांगौ आरो दा जों बेगाव बिदिनो बारा खरसा थाङा जेनबा जों देरा‌ दुंनायाव जों थागोन थांगोन जेनेबा नेट बायनायाव बेसेबां थांगोन बे लस थांगोन बेनि उनाव मा जागोन उम जोङो जेब्ला रजयो ना फाथोआ अब्ला जोङो बेयाव माखासे हाग्रा रजनायफोरखौ बारा हाग्रा रजनाय फुना होनांगौ आरो बांद्राय रज'नायखौ जोङो फु्ख्ल फुख्ल जोङो फुख्लनानै जोंङो हाथाइ बाजाराव फाननो हायो मानो होनना बुंब्ला बेखौ मोनस्राव भाजा जायो बा‌नारजि दोलो फाथो दोलो बिदि जों बेयाव गोरलैयाव फाननो हाखायो आरो बिनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ देरगोन देरोब्ला जों बेखौ बेखौ जोंनि बरफ्राथ खानानै नारजि बानायो जों बेखौ नारजि बानायनानै दोनो ओमफ्राय बे उनाव मा खालामो जों बेखौ दानसनानै मा खालामो दैयाव सोमो आरो बे दैयाव सोमा मा जायो जों बेनिफ्राय बेखौ जोङो बिगुरखौ जिरोबा जों बेनिफाय दुरुं मोनो जायखौ जोङो हाथायाव फाननो हायो आरो जोङो मा खालामो दुरुंखौ जिरखांनायनि उनाव जों बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे बुस्थु मोननो हायो बे जाहैबाय फाथो सेरना फाथो सेरनाखौ जों जों मानो नांगौ होनब्ला दैज्लां बोथोराव जोंहा रां खामायनायाव एसे खस्थ जायो जायनि जाहोनाव मा खालामनांगौ ओ मा खालामो जोङो बै फाथो सेनाखौनो अर सुनायाव बाहायो आरो बेयो मोनसे ओ जेनबा साव सावनायाव जोंखौ खामहोनायाव अरखौ खामहोनायाव गोबां मदद होयो ओ‌ जायनि थाखाय जों बेखौ आथिखालाव फाननायबो फाननायबो नुनो मोनो आरो दा बिनि उनाव बेबायदिनो जेनबा